औ खोनादों
औ आं नोंथांजों बिगियाननि जा जौगानायनि मोजां आरो गाज्रि गोहोम बेनि सोमोन्दै नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे
औ आथिखालनि मुगाया थ' बिगियाना ओ गोबाङैनो जौगाबाय नङा होनबा
नोंगौ
ओ बिगियान जौगानायनि जाहैनो जोङो दिनै गोबां दावगानो सुबुं माहारिया गोबां दावगाबोनो हमबाय ओ गोदोनि समाव ओ जे नांगोल ओ नांगोलजों हाल एवोमोन आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो आथेंजोंसो थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ गारि-मथर गारि-मथर ओ बिरखं दै लामाजों हान्थिनाय जाहाज बेफोरबायदि गोबां ओ बिगियाननि जोहै दिनै ओंखारनायखौ जों नुनाय नुनो मोनदों आरो बेफोरनि जाउनावनो जोंनिया जा अराय समनि जिउ खुंनाय बियो गोबां जौगानो हमदों आरो एसे सह'सनिस्राय सह'स जानो हमदों। जेरै ओ गोदोनि समाव नांगोलजों एबा मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो टेक्टरजों हालेवो टेक्टरजों मारा नायो बेफोरबायदिनो ओ मेसिनफोरजों माइखौ सौवो जायनि जाउनाव जोङो सुबुंनि जिउ खुंनाय जा राहा बेयो गोबां ओ सह'सनि सायाव सह'स जालांनो हमदों। ओ बिनि गेजेरावनो बिनि गेजेरावनो जा जोङो गोद ओ गोदो सासे गोजान जायगायाव थानाय सासे सुबुंजों सावरायनो थाखाय जोङो लाइजाम लिरनायनि राहा लानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो बै ओ गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों जोङो सावरायनो गोनांब्ला दिनै जामबुंनि गेजेरजों जोङो दसे समनि गेजेरावनो थुना होनायनि ओ थुना होनायनि ओ से बा नै मिनिट समनि गेजेरावनो जोङो बे सुबुंजों सावरायनो हायो आरोना नोंथाङा बे बिग गियान जौगानायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनाय आरो नोंथाङा नुबोनाय फंनैसो गियानखौ आंनोबो ओ होनो हागोन नामा नोंथां
हायो नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायबाय बिगियाना जोबोद दावखोबाय होननानै दावगाबाय आरो ना जों दानि मुगायावहा दा बे बिगियाननि ओ बे जाय दावगाबोनाय बे समा थ' गोदो जों दिनैनिफ्राय नैजौ बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो जोबोद दावगाबोदों आरोना नों थां दा बेबायदिनो गोदोर गोदोर बिगियानगिरिफ्रा गोबां रोखोमनि बुंफुरलु बा बेफोरबायदि दिहुनबोदों बिथांमोना
नोंगौ नोंगौ
बिथां गोबोद जोबोद गिदिर सासे इउरप हादोरमानि बिगियानगिरि जेरै बिथां निउटन आयजाक निउटननि खोथाख बेखौनो बुंजायो जों बिदिन्थि हिसाबै औ बिथाङा बो बोगथाबमा गोहोनि बे बोगथाबमा गोहोआ माबोरै सोमजिखो बा माबोरै जायो बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा बे बुंफोरथिखौ होलांदों आरोना
नंगौ नंगौ
थाबमा गोहो बिथांनि बुंफोरथिनिफ्रायनो गासैबो जोंनि बिगियाननि खामानिफोरा बा जों बिगियाननि गोदान गोदान दिहुननाय बा डिसक'भारि जायखौ जों आबिस्कार होनना बुंनाय जायो बेफोरो जागासिनो आरोना दासिम दा जोंनि बुहुमा जे बोगथाब मा गोहो दं बेखौ बिथाङानो दिहुनग्रोदों आरोना बिथाङावनो मोनथिहोग्रोदों मानसि फोरनो मानोना बिथाङा ओ ओरैबायदि आरोना बिथांनि सल'वा माने बै सानखालिनो बिथाङा सानै सानैहाय आफेल दंफां फांसेनि गाहायाव जिरायना दंमोन आरो बे जिरायना‌ थानाय समावनो आफेल फिथाइया सिरिना होबाय आरोना गोलैना होबाय बिथांनि खा खाथियाव ओमफ्राय बे सानबाय बे आफेल दंफाङा मानो सिरिखो बे फिथाइया मानो सिरिखो बिदि आरो ओ फिथाय बेथ' गोजौआव ज' दंबा बे गोजौआवनो थानो हागौमोन नाथाय मानो सिरिखो औ माने सिरिना हायाव गोलैखो बेथ' बिरनाबो थानो हागौमोन बिदि आरोना थानानैबो बे मानो थाखाय हायाव गोलैखो बेनि थाखाय बिथाङा सानै सानैैनो बिथाङा ओरैबायदि दिहुनबाय आरो ना बोगथाबमा गोहो दं जोंनि बुहुमाव मोनसे बोगथाबमा गोहो मोनसे दं बेखायनो जोंनि बुहुमनि गाहायथिं बा बुहुमनि दिगजों जाय बेसादफोरा मोखां जाना दं बा खाथि खाथियाव दं बेफोर गासैबो बेसादखौनो जोंनि बुहुमा बोना लाबोयो आरोना बोगथाबना बेखौनो थाबमा गोहो आरो बेबायदिनो गोबां ओ मोननै मोनथामसो ओ मा होनो बे ल' दिहुनदों होना ल' अफ मसनस होनना बुङो खारथायफोरनि बुंफोरथि दिहुनदों। बिथाङा बेफोरजोंनो सोलिगासिनो जोंनि दा गोनोखोआरि मुगाफोरा बा गोदान गोदान बेसादफोरनि आबिस्कारफ्रा बेफोरनि बुंफोरथिफोरखौ बाहायनानो जागासिनो जेरै ओ बेफोरबायदिनो ओ नोंथां ओ गोदान गोदान जिराद जेरै जों दानि मुगायावहा जों बुलेट ट्रेनबो नुनो मोनदों। बा माने सिलाय गुलि बादि। बिथांनि खारथि आरो ना बे माबानिया औ खरथिया स्पिडा आरो खरथि होनना बुङो नामा बर'हा औ। माने सिलाय गुलि बादि खारो आरोना ओरैबायदि बुलेट ट्रेन औ बेफोरबायदि ट्रेननि एफा स्पिड जानो हाबाय एफा खरथि दं। दिनै मोनसे जायगानिफ्राय हमनाला नोंथाङा दिल्लीनिफ्राय आहमेदाबाद थांगोन बा आहमेदनिफ्राय मुम्बाइ थांगोन बेफोरथ' लासै थांनाय ट्रेनजों थांबा रेलजों थांबा सानसे गाहाम लायो नालाय। बेखायनो दा बुलेट ट्रेनजों फैबा नोंथाङा आहेमदाबादनिफ्राय मुम्बाइसिम फैबा नै नै रिंगा बा नै आवार्स टु आवार्सथ' लागोन आर ना दुइ घन्टाल' लागोन आरो। बेबादि बेबादि प्रजेक्टफोरखौ मावगासिनो जोंनि हादराव बेफोरो जापानावथ' बुलेट ट्रेन दं बेबायदिनो आरोना। नोंथां आरो बेबायदिनो गोबां जिरादफोर गोदान गोदान जिनिस बेबायदि दिहुनबोगासिनो दासिमबो आरो जोंथ' गोनोखोरि मुगा जानाय लोगो लोगो जोंनि ग्रह सानखरांफोरनि खोथाफोरखौ जों मोनथिनो हाबाय। नङा होमबा जेरै जोंनि बुहुमा दुलुरना ना समान? बेफोरखौ जों मिथिनो हाबाय नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो औ जोंनि बुहुमाथ' दलुरसो। समान नङा। औ बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि खोथाखौ मोनथिनो हाबाय आरो बेबायदि मोनथिनायजोंनो जोंनि सुबुं माहारिया अख्रांसिम थांनो हाबाय अखाफ्राव आगान हैैनो हाबाय नङा होमबा? मोनै मैया दाखालि जो आरो आरोबाव खेबसेबाव नासा होनना बुङो जायखौ। आमेरिकानि बे। नासानि बिगियानगिरिफ्रा एस्ट्रनथफ्रा आरो खनसेबाव अखाफोराव थांना फैबावदों सिगाङावबो खेबसे थांखांदों आरो थांबावदों आरो ना।
नंगौ नंगौ
जाबाय आरो जोंनि
औ औ थारैनो जोंनिया गोदोनि समाव नोंथां गोदोनि समाव सासे बेरामिनि जा सानि बेराम बेखौल' जोङो फाहामथाय होनायोन ना नाथाय बेरामिनि जा उदै सिङाव एबा देहानि सिङाव जानाय बेराद आ बेराम देहानि सिङाव जानाय बेराम जेरै अन्थाइ बा पाथर बेफोरबायदि गोबां ओ कितनिक ओ कितनिकनि जा देमेज जानाय बेफोरखौ बेखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय दिनैनि समाव जा बिगियान जौगानाय बेनि जोहै जोङो ओ नु गेदेर नु ओ नुगोजान दाजेम बेफोरबायदिनो गोबां ओ मेसिनफोर दिहुननानै दिनै सासे सुबुंनि देहायाव मा जादों मा जायाखै बेखौ जोङो नायनानै जों होनो हानाय दिनैनि समाव जानानै फैबाय आरो ओ उम बिनि बिनि नि गेजेरावनो ओ बिगियाना जोंनि जिउआव गोबां दावगानायखौबो लाबोदों नाथाय फारसे साइडखि जोङो बिगियान बुंनो थाङोब्ला बिगियाना जोंनि ओ जिउआव ओ गाज्रि फिथाइबो होदों आरो जेरै जोङो गारि मथर दिहुननायनि जाउनाव गोबां गारि मथर बांनानै दिनै जोंनि आबहावाया गुबुंले जाहोबाय जे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय थुङाफोरा बारहावा खौबो बुंनो खालामो आरो कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय दै आरो गाज्रि थुफोरा बे बारहावाखौ गुबुंले खालामनायजों लोगोसे दै जा दै बेखौबो जोङो गुबुं खालामफानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ बेनि जाउनावनो दिनै सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ
बिनि अनगायैबो ओ जा रासायन हारि हासार बाहायनाय दिनै बिगियान गोननि जौगानायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार दोङो आबादफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाउनावबो जोङो ओ बेफोर जानानै दिनै सासे ओ गोदो सुबुङाबो बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो दा नोंथाङा ओ जे बिगियाननि गाज्रि गोहोम बेनो मोनथिगौ नामा नोंथां
एसे नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसै दा जेरै जों बिगियानथ' जोंखौ गोबां मुलाम्फाबो होदों आरो बेबायदिनो जोंखौ एसे ओ खहाबो खालामदों जोंनि थाखाय जेरै बिगियान गोनोखोआरि मु बां बिगियान दावगाबोनाय लोगो लोगोनो जों दा जोंथ' दा रायज्लायबाय थादोंना जानबुंजों रायज्लायगासिनो बे जानबुंजों रायजो लायनायावबो जोंहा रेडियेसन जायो आरोना नोंथां जाउनाव बे रेडिस जों मबेल टावार बे रेडियेसन जानायनि जाउनावहा जोंनि ओ फिसा फिनला एम्फौ एनलाफोर जेरै ओ सखा दाउ आरो बै माबाया आ ओ उम मा बुंबावनो बेखौ बे मोनायाव जे जोङोमोन ना एम्फौ मोनसे‌
औ सांग्रेमा
सांग्रेमा औ बे सांग्रेमाफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो जों दानिया नङा होमबा सखा दाउफोरखौबो आरो सांग्रेमा बे सांग्रेमा जोंनाया बेफोर खमथार जाबाय दायो बेफोरो बेफोर गासै बेबो जोंनि बे माबावा बिगियान दा बिगियानफोर दावगानायनि जाउनावनो जादों आरो बेफोरजों मबाइल टावार आरो बे मबाइल जानबुं रायज्लायनाय बेफोरनि रेडियेसनफोरनि थाखायनो जादों आरोना बेखौ बिगियान बा गोनोखोआरि मुगायावहा जों मोनथिना हमदों आरो बेबायदिनो जादों बेबो खहा लाबोदों आरो बे फोरबायदि नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ औ दे दोनबाय बिदिबा गोजोनबाय दे औ दे।